अ नोंथां खोनादों ना? औ फ्रिदा नोंथाङा?
औ नोंथां आं दाथ' ओरैनो दंथयो जेबोथ मावथवाखै।
औ औ दे बिदिब्ला जोङो नोंथां मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नामा ओ आयदायाव आं लानो सानदोंमोन जोंनि बरनि गेजेराव आरिमु औ बे आरिमुनि सोमोन्दै नोंथां नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होदोलाय ।
नोंथाङो जागोन दे आं हानायखिनि आंनि फारसेनिफ्राय आं फोरमायनो नाजानोसै नोंथांनो।
औ नोंथां
औ जोंहा आरिमु होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनि माखासे रोंगौथि बा जोंनि मेगनजों नुनो मोननाय रोंनाय बेखौ। बेखौनो जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां ।औ जेरै आं नोंथांनो माखासे एगजामपोलफोर लानानै बा बिदिन्थि लानानै फोरमायगोन जे जोंहा आरिमु होननाय लोगो लोगो लोगो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां औवानिफ्राय संग्राय सान्द्रि बेफोरबायदि हेबनो सेन खखा गोबां हेबनो रोङो औ बेफोरबायदिनो आरो जों मोननो हावो जों धोरोम सिबिनायनि बेलाफ्रावबो जोंहा आं बाथौ धोरोमारिफोरनि खोथाखौ बुंगोन नोंथां।
औ।
बाथौ बेरा दुमनाय बेयाव हेबनानैहाय बेवहाय हेबनाय जोंहा दाावथु बिखा। बेफोरबायदिनो गोबां अन गुन्दै लारि लारि होनाय बेफोरबायदि जों गोबां रोंगौथिफोर ह मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोथां।
औ दा बैफोरबायदिखौनो जों माने आरिमु होननानै जों जोंनि। रोंनाय बेखौनो जों आरिमु होननानै मिथिनानै मोनो आरो नोंथां दा बेजों लोगोसेनो आरो जों बुंनो हाबावगोन जोंहा ओ माबायदि जोङो जोंनि थानाय नखौ गोदोनि बर सुबुंफोरा नफोर लुनानै लानो रोङोमोन बा खामि थानाय। थेवल जिरनाय मानाय बेफोरखौनो लानो जों गासैखौबो माने आरिमु होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां
औ औ।
हारिमु होननानै बुङोब्ला माने जोंहा बेयो हारिमुजोंनो रोखोमसे बायदि जों माने गरसे फैस सा फारनै बिखां बायदि जोंना माने ज जानानै थायो आरो जेराव आरिमु थायो बेयावनो हा- रिमुवआबो थाफैयो आरो आरिमु आरो हारिमु बे मोननैया गुबुन गुबुनबाबो माने जोंहा बिसोर मोननैजों जमायैनो बेरखांफायो आरो माने
औ
औ दा नोंथां बेबायदिनो जोङो बरफोरनि माखासे आरिमुनि सायाव जोङो बुंनो हायो जोंहा आं दहायबो नोंथांनो एसे फोरमायलांखादोंमोन बाथौ बेरा दुमनायनि सोमोन्दै जोंनि गोबां गोबां बर सुबुंफ्रानो माने गासैबो सुबुङानो रोंजोबाबो जानो हागौ बे खामानिखौहाय
औ
औ जेरै बेफोर खामानिफोरा जोंहा गोबां सोलोंनाय लानायनि गेजेरजों बा रोंगौथि थानायनि गेजेरजोंसो जाफुं सारो नङा होनबा नों-
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोङो आथिखालाव गोबां जोंनि बर सुबुंफोरखौनो माने संग्राय सान्द्रि बेफोरखौ जों हेबनो रोंला नङा होमबा नोंथां औ बे फोरबो मोनसे मोनसे जोंनि आरिमु आरो बेफोरो रोंगौथिफोरा गोदोनि समाव जोंनि गोबां बर सुबुंफोरनावनो दङमोन नाथाय आथिखालाव मा जाख खो जोंहा मुगाया जौगाबोनाय लोगो लोगो साननाय हनाय जौगाबोनाय लोगो लो गो जों गुबुन गुबुन आयदायै बा गुबुन गुबुन मेसिनारि आदबजों दिहुननाय गोबां आइजें आयलाफोर बाहायनायनि जोहै जोंहा बे जोंनि माखासे आरिमुफोराबो गोमालांबाय होननानै जों बुं
औ औ नंगौ नोंथां
दा नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो बिनि सायाव एसे फोरमायथि होनो हाबावगोन नामा आंनो आरो गुवारै
दा बेनो नोंथाङा नोंथाङा बुंनाय गासिबो खोथायानो थार गोजा ओ जोङो गोदो गोदाय निफ्रायनो जोङो बेफोरबायदि गावनो नांगौ बा मा बेफोरबायदि बेसादखौ जोङो गाव गावनो बानायना लायोमोन जेरैहाय जोङो सियार बानायनाय बा थेबोल बानायनाय होन बेफोरबायायदिखौ जोङो बानोना लायोमोन नङा होमबा नोंथां औ दा नोङो ओ बुंनो हागोन जे जोङो सियार सेरयार गंसे बानायनायखौ जोङो बानायनो रोंला बांसिन सुबुङा बेनि जायगायाव जोङो बे प्लास्टिकनि चियार बेखौ बायना लानायखौ नुसै ओमफ्राय खामफ्लाय खामफ्लाय बानायोमोन जोङो गोदो जिरायनो थाखा थाखाय खामफ्लायाथ' जोंनि थाखाय गोनांथार ओमफ्राय बे खामफ्लायखौबो जोङो दाननो रोंला आथिखालाव बांसिनानो दानोनो रों ला माने दानो रोंबाबो सम मोना होननाय बायदि आरो बेखौ दानला आरो आथिखालाव
औ
आरो एफोरबायदिनो जोङो गोबां माबायाव जोङो बेफोरबायदि जोङो गोदोनि आरिमुखौ बावगारलांनायखौ नुनो मोनसै बावरलांनायखौ नुनो मोनसै माने ओरैबायदि जे जोङो ओ खायफा जायगायाव नांगौ मुवाफ्रानो गैला जेरैहाय जोङो रायदं रायदंनिफ्रायबो जोङो गोबां मुवा बेसाद सार्ट बानायना लायो नङामोन नोंथां
औ औ नोंथां
जो आथिखालाव मा नुनो मोनला आरो बांसिन ओनसोलाव जोङो राय दों नुनो मोनला गोदो माने मोनफ्रोमबो गामियाव फ्राय गावबागाव न'खर न'खर थानाय बेदिनो आरो जे रायदोङा थाखाथारोमोन आरो जे रायदोंनिफ्रायनो जोङो सियारबो बानायनो हा हायो बा बायदिसिना जोङो ओ नांगौ मुवाफोरखौ बानायना लानो हायो जेरै खादा दन बायदिसिना बेफोरखौ जोंनोथ' ओ खादा दनफोरखौथ' नांखागौ ओमफ्राय बे मैगं दोननो थाखाय जोङो जों सामब्राम बानलु दोननो थाखा थाखायबो जोङो खाथा फिसा फिसा बानायनानै जोङो बे रायदों म्फोरनिफ्रायनो बानायना लायोमोन जेरै जोंनो ओ मायनआव होनो थाखाय दन होननाय बेखौ नांगौ दा बेफोरखौ जोङो रायदोंनिफ्रायनो बानायो बेवहाय जोङो गाजोलदोआ बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय गाजोलनि जायगायाव गायाव जोङो बाहायोमोन औवानि खाथि बा दंफां बेफोरबायदि आरो नोंथां दंफांनिख्रुइ जोङो बांसिन मुवाखौ बाहायो जोङो बेफोरखौ जोङो गाव गावनो बानायना लायोमोन दा बेफोरनिसोलायै जोङो गोदोनि जोङो खामफ्लाय होनो नालाय खामफ्लायाबो जोंनि गोदो ओ थसे दंफांनिफ्रायनो बे ससेनिफ्रायनो माने बेयावनो खामफ्लायनि बे आइ बिथिंखौबो बानायफायोमोन।
दानख'नानै माने आथिखालाव खाम नायबाव बेखौ नुनो मोनोसै जे दंफां थबथा थुख्रासो लाबाय ओमफ्राय आरो आथिंनि थाखाय एक्सट्रा लाबाय ओमफ्राय बेखौ गाजोल दोना होनोसै दा गाज्रि दोना होयोबा जोंनि थाख खाय जोंनि बे माबायाव सोलिया। मोदाय बावनाय बायदिसिनायाव जोंनो सोलिया गाजोल दोनाया जोंनाव नांगौ गाजोलदु बे आथिं दानख'नाय डाइरेक्टनि बेयावनो आथिं दानख'नाय बिदिखौ जोङो दानख'नो रोङा खौनो बुंनो नांसिगोन। जायनि जाहोनाव गाजोलदो जोबोसै ओमफ्राय बे आथिं दानख'नाय दैफ माने जोंनि मोदायनायाव सोलियो आरो बेफ बेफोरबायदि आथिं दानखौ जासे जुदिबा जोंनोबो माबा गैयाबाबो दंफां गैयाबाबो औवानि बेफोरबायदि गाजोलफोर बानायनानैनो बेफोरखौ दोनानै लायोमोन आरो। होबाना माने बेफोर सोलियो आरो दा बेबायदिनो जों सियारखौ बानायोबा जोंनि जिरायग्रा सियार बेफोरखौ जोङो सियार बानायनायावबो जोङो गोदो माने ओ बांसि यैनो औवानि खाथि बेखौ दुनायखौ नुयोमोन आरो फोलौना लानानै माने बे खाथि उदुना होनाय बेफोरबायदिखौ नुयोमोन आरो। दा बेफोरबायदिखौ जोङो बावगारलांजोब्बाय रोंला आरो आथिखालाव बेफोरखौ सम मोनला होनाय बायदि गाससिबो जाजोब्बाय आरो। दा बेफोरबायदिनो जोंनि आरिमुवा बेफोरबायदिनो गोमालांबायखौनो बुंनो हागोन। आरो नोंथाङा जे होनथै बे बाथौनि बेरा हेबनाय आथिखाल मुगायाव बे बाथौनि बेरा हेबनायखौबो गोबां सुबुङानो रोंला।
औ।
सासे सानैल रोंगौ दा बे सासे सानैयानो माने गावनि ओनसोलखौ नायजोबनांगौ बायदि आरो नोंथां। थारमाने गोदो गोदाय बेफोरखौ रोङा होननाय मानसियानो गैयामोन रोङा होननाय सिबाङानो गैयामोन। गासिबो खामानियावनो आखाब फाखा गोजामोन जेरैहाय जोङो न' लुनाय दाथ' आथिखालावथ' जोंङो बे बेफोरबायदि गोदोनि माबायाव खान्थियाव न' लुनांगौ होननानै बुङोबाथ' जोङो बेफोरखौ रोंनायनो नंला खोमा रोंनाय मान मानसिखौनो नुनो मोननाय नंला खोमा नोंथां मानो होनबा जोङो माबा बायदि बाहायो माबायदि औवा बाहायो माबायदि दंफां बाहायो माबायदि जोङो जिगाबनि न' लुयो जिगाबनि न'खौ माबायदि लोनांगौ बेफोरखौ जोङो रोंनाय नंला खोमा गोदोनि बायदि। आथिखालाव जिगाबनि सोलाय बि थिं बायदिसिना बेफोरखौ बानायबाय लाबोबाय लाबोनानै रेडिमेद मोनख खायो नालाय नोंथां बेफोरखौ जोङो बाहायसै आरो गोदोनि बायदि जिगारनि न' बे जिगाबनि न' लुनायाबो मोनसे आरिमुआवनो गोगलैयो मानो होनबा जिगाब थानानै लाबोनानै सिगाबखौ माबायदि साजायलांगोन। गाहायनिफ्राय माबायदि थोरफो थोरफो थोरफो गोजौसिम बेखौ जों सायलांगोन बेफोरबायदि बो जोंनि आथिखालनि सुबुंफ्रा बेखौ रोंनाय नंला दा बिदियाव जुदि सोङोबा जिगाबनि न'खौ माबायदि सायो होनबाथाय गोजौनिफ्राय गाहायसिमसो लाबोनांगौ बेफोरबायदिसो होनगोन खोमा माने जिगाबनि न'खौथ' गाहायनिफ्रायसो गोजौसिम लाङोमोन नालाय बेफोरबायदिखौ माने उल्थासो होनसिगोनखौ मथिखालाव ओमफ्राय बै उखुम मुदाखौ माबायदि साहायनांगौ बेफोरखौबो माने रोंनाय नंला खोमा आरो नोंथां।
बेफोरबायदिनो आरोबाव जोङो बे नांगोल बायदिसिना बेफोर दाननायफोरखौबो जोङो रोंनायनो नंला खोमाों थांमाने गोदो गोदाय बेफोरबायदि जोंनो आबादाव नांनाय गासैबो गासिबो मुवा आरिमुवायावनो गोगलैजोबो बेफोरो जोंनि बुंनो थाङोबा बेफोर गासिबो नांगौ जानाय मुवा बिसोर बेफोरखौनो जोङो गावबा गाव आखाइजोंनो दिहुनानै लायोमोन जेरैहाय जोंनो नांगोलफोरखौबो हालेवनो नांगौ बे नांगोलखौ जों माबायदि दाननांगोन नांगोल दाननो थाखाय जोङो दंफांनि उनसे खेंख्रा बाहागो एसे खेंख्राखौ नांगोन बेखौ मायदि माबादि दान्नांगोन, माबादि दिला लागायनो थाखाय फलंनांगोन, आमफ्राय फाल लागायनो माबायदि मा खालामनांगोन, माबायदि दाननांगोन, फिसिर गिदिर दाननांगोन आ खाइयाव हमनो थाखाय मुरथिखौ बेसे गिदिर लाखिनांगोन बेफोरबायदिखौ आथिखलाव माने रोंनाय नुला खोमा नोंथां ओमफ्राय औवानिफ्राय बानायनाय जोंनि मै बायदि बिसिना बेफोरबो नांगोल जुंगाल बेफोरखौ माने बानायनो रोंनाय नंला खोमा नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां दा नोंथां बुंलांनाय बायदि जोंहा गोबां बिथिङावनो माने फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो नायोब्ला जोङो माने आथिखालाव मुगा जौगानाय लोगो लोगो जोंहा माखासे बर'फोरनि दोरोङारि हारिमु बा आरिमु बेफोरावनो जों गोबां खहा गो ग्लैनायखौ नुनो मोनसै बा खहा जाफैनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? औ। दा बिदिनो नोंथाङा बेफोरखौ फोथांना लाखिनायनि माबाफोर राहाफोर नुहुरो नामा?
हा बेखौ फोथांना लाखिनांगौ होननानै बुङोबाथ' जों डाइरेक्टलि बुंनोथ' हानाय नङा जे माबायदि फोथांना लाखिगोन दा बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। मा मानो नाजानांगोन होनबा जोङो बेयो जोंनि मोनसे आरिमु आर्ट। बेखौ जोङो लाखिनांगोन जेरैहाय जोङो नांगोल दाननाय बायदिसिनाखौ फोथांना लाखिनांगौबा जोङो आथिखालाव बे जाबायदि मोसानायनि वार्कशप जायो बा मानिबाफोर मिथिं जायो बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरनिबो मोनसे वार्कशप खुंनो नांगोन। जे नांगोलखौ माबायदि दानो, नांगोला मा बुस्थु आथिखालावथ' नांगोला मा बुस्थु बेखौनो सिनायनाय नङ खोमा जे दानि गोदान गोदान जोनोम जानाय गथ'फोरा नांगोला मा होननानै बुङोबा बेखौ जोङो बै मिउजियाम बायदिसिना बेफोर दिन्थिफुंसालि बेफोरबायदियावसो नायहैनो जे गोबां न'खरावनो नांगोल गैला। न'खरखौथ' बारदानो दोन माबाखौनो बुंनो हायो जे ओनसोलावनो नांगोल गैला होननानै दा बेखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौबा बि नो जे माने जोङो मोसौजों हालेवनायखौ दिन्थिनांगोन नांगोल खौ माबायदि दानो नांगोला मा बुस्थु बेखौ जोङो दिन्थिनांगोन आरो नोंथां।
औ दा नोंथां बिदिनो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां आथिखालावथ' सोलोंथाइ बिथिं सोलियो नङा होमबा
औ औ।
औ दा बैफोरबायदि माने सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों आयदा महरै बेफोरखौ मोनसे मोनसे सो फानानै होनो हायोब्ला जोंहा बेफोरनि बागै जोंनि गोबां इयुन जोलैनि बर' सुबुंफोर बा बर' गथ' बा लाइमोनफोरानो मिथिनो मोनगोन नङाहोमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जेरैबायदि जोङो गुबुन गुबुन आयदाफ्राव प्रेकटिकेल थायो बेफोर बेफोरबायदि जोङो बेखौ माने प्रेकटिकेल होफानो हायोबा बेखौ माने जोङो रोंगोन आरो नोंथां।
औ औ दा बिदिब्ला नोंथां जोङो समाबो जानाय लेखा बे आयदानि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां होनबा दे होनोमबा नोंथां।